अ औ
हेलौ औ खोनादों खोनादों।
ना
औ
नों दा होमबा बर'फोरनि माय जों दा बिदिब्ला बर'फोरनि माइ गायनायनि आदब ब सावरायनोसै।
औ जागोन दे जागोन। दा थ' बोथ्रााब मोनफायबाय नङा होमबा।
सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोदो।
औ जागोन दे दाथ' जोङो माइ गायनाय होनोब्ला ज गिबियाव हालोखौ जोङो खोथिया फोनथाय एवना लाग्रोनाय जायो नङा होनबा।
औ नोंगौ औ
औ ओमफ्राय जेब्ला हाया मोनो मोननाय मोननायनि एसे आगोलावनो बा सानथामसो सिगाङाव जोङो खोथियाखौ सोमना दोननाय जायो। अ नों बेखौ नुदों नुवाखै? बिदि खालामबाय औ
नु औ औ नुदों।
उम बिनिफ्राय जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो। बिदि फोनानै जेब्ला रज'बो अब्ला जोङो दैफोरखौ एसे फोरानना होननांगौ रज'नाय फार्स्ट टाइमाव
नंगौ ओ
आ बिनिफ्राय खोथिया जौब्ला जों माइ गायनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो। नङा होमबा उम बेनिफ्राय माइ गायनोसै समाव खोथियाखौ फुबाय। फुनानै माइ गायसिगोन आरो। बिदि जायो। दाथ' माइ गायनाय होनोब्ला नों सोंथिसिगोन ना अब्ला।
औ औ। जों बर' आइजोफ्राबो माने बेवहाय ओ बर'फ्राथ' गोदोनिफ्रायनो आबादानो गाहाय हिसाबै बयबो बे माइ आबादाव गोसो होसै। बेबायदि। निफ्रायनो। मावनाय हिसाबै दासिमबो बेयो माने आबादा माइखौ जों बयबो मावो। थायो आरो दा। दैज्लां बोथोर होनबाथाय बय फोलेस जिरायालासेनो माने गावबा गावनि खामानिखौ होसोनानै आबाद। ओ थिखोनो बयबो। गोसो गुदुं जानानै। एखेबारे ओंखारनाय दासिनो। दा बयबो गावबागा। बयनिबो न'खर न'खर मथर खारलायनाय सोरबाया। हांसो लानाय। बादि। हेफाजाब होलायनानै माने बिदि। आबुं खालामो आरो माइजोंहाय।
औ औ गासैबो जयै। आरो नङा होमबा। औ जहै। नंगौ दे।
आर दैज्लां बोथोर होनोब्ला। मालाबा सान। मालाबा अखा थेवबो। बेसमखौ। जोङो बानानै जिराया आरो।
बानानै थाया ओम गासैबो जयै मावलायो ओम। बेनिफ्रायथ' माइया मोननो। थाखाय जोंहा सम लागोन नङा हबा।
मावलायो
ओरैनोथ' जोंनिया तिन माहासो लायो नामा थाम माहासो ।
नंगौ औ । औ औ
माइखो हालायनोसै
अ
आबाद सान्दुं गोसा बिथिं जोंङो दुब्लियावबो थाबायबावनो हाया हाब्रुवाव हाबो आथिंङा रिवफ्ले जोबो ।
औ औ दा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्राथ' मोसौजोंसो हालौवोमोन नङा होनबा?
औ मोसौजो एवोमोन मोन थर ।
नाथाय दा आथिखालाव गोबां मोसौनि अनगायै ट्रेक्टर बाहायनाय नुनो मोनबाय ।
औ ट्रेक्टरसो बाहायो । ओ नोंसोरजा बो ट्रेक्टरजोंनो हेवो ना? औ जोंनिजाबो बिदिनो दा
दा बर'फोरनि नोंथांङा मोनसे आलिखौ खोयोब्ला मानि आलिखौ दैज्लां बाथोराव मानि थाखाय खोनाय जायो? खोनादोंना? मा जाबाय थादों?